औ दा मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानो नोंथाङा।
अ जों मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो सानदों नोंथाङा फ्रिबा। माने जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे। रालायदिनि नामा नोंथां।
औ रायलायजागोन।
अ औ नोंथाङा नोंथांमोननिथिं ओरैनो माने। नोंथांमोननि न'खराव मा मा ओंख्रि जानाय जायो आरैनो नोंथाङानो एसे। एसे खोन्थाना होदो नामा आरो माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ नोंथां दालि जानाय जायो सबाय। सबाइ अमा बेदर बिदिनो। बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जानो जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथां मोननि जालाय।
जोंनिथिंथ' ओरैनो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि। बांसिनै ओंख्रिफोरखौजानाय जायो जेनबा बिसोरो नारजि अमा। ओमफाय अनला मेवाइ ओमफाय। सबाय दाउ।
अ
ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो। नोंथाङा ओरैनो। माने अनलाखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे खोन्थानानै होनो हागोन नामा। अनला ओंख्रिखौ माबोरै बानायो।
औ हागोन नोंथाङा फास्टआवनो।
नोंथां।
औ दा फास्टआवनो माइरंखौ सोमा दोनबाय। सोमना गोबाव एसे गोबाव सा दोनबाय सा दोननानै जेबब्लायो‌। गुरै जागोन ना अब्ला बेखौ दैखौ गारनानै। मा बायो जेनेबा बेदिनो। खिरखा बिदिनो फैला इदि गेसेंफोराव दोनबाय दोननानै जा। दैया सर'यो आरो ना दोनबाय दोननानै ओमफफ्राय उनाव बेखौ। उवालावबो देबा देेजायो ओमफ्राय थबसिफोरावबो देबा देरेजायो आरोना बायदि देना लाबाय देखांना लाबाय लानानै ओमफफ्राय उनाव दै उदुं फुदुंग्रोबाय दैया जेब्ला ग्रब ग्रब गोदौवो अब्ला बेखौ। ओरै आखाइजों ओरै रानै रानै रानै एसे एसे ओरै ओरि होबाय आरो ना। होनानै ओमफाय इयावनो बेयाव खारैबो होनाय जाबाय संख्रि बानलु बिदिनो होनाय जाबाय मफ्राय दाउ बेदर फोरख' दाउ बेदरफोर होबाबो दाउ बेदरखौ फास्टावनो एखनानै लाखा फाय लानानै बे उनाव अनलाखौ अन गुन्न्दैखौ दैयाव होनानै जेब्लायो माबाबायना
ओ
अनला ओंख्रिनि महर लाबाय अब्ला
औ नोंथां
संख्रि बानलु मस्ला बिदिनो होनो हाबाय आरोना।
औव नोंथां।
ओमफ्राय बिदिनो दुन्दिया थानायफोर दुन्दिया थानायानाय बोथोराव दुुनन्दियाखौ होबाय
औ
ओमफफ्राय दुन्दिया गैयाबाबो गंगार दुुनदियाफोरखौबो होनागोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बिदिनो संख्रि फालौ मस्ला सामब्राम गुफु होबाय आरोना नोंथां जोबोर गोथाव जायो बिदि संबाथाय।
औ नंगौ नोंथां ओरैनो होनों नोंथांमोनथिं अनलाखौ मा माजों जायो नोंथांङा एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा? नोंथांमोनथि अनलाखौ मा माजों जायो?
औ अनलाखौ दाउ बेदरजोंबो जायो अमाजोंबो। जायो नाजोंबो जायो अबेबा बबेबा जों फुजा जायो
औ
बिदिय ना नोंथांङा।
औव नंगोव
औ बिदिनोखा
औ
नोंथाङा माख्रखौ जाना बांसिन मोजां मोनो नोंथां?
आंङो ओरैनो आंङो बांसिन नोंथां माने सबायाइजों दाउजोंखौ बांसिन बि मोजां मोनो
अ सबायाइजों दउजों संनायखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां थारैनो माने जोंङो सबाय सं सबायजों अनलाजों संङनोबा जोंनि गिबियावनो जोंनो सबायखौ जोंनो नांगोरगौव। सबायखौ जोंङो एसे एवनानै सारायाव एसे एवनानै जोंङो जाथा एबा माबाजों उवालाव देग्लिनानै बेखौ एसे माने देग्लिनानै लाग्रोनांगौ आरो ओमाय देग्लिनानै बेखौ खुखांनानै लानानै संग्राय एबा जिखुनु जाया मोनसे जावग्रा माबा मुवायाव लानानै बेखौ जावखारनो नांगौ आरो नोंथां ओमफफ्राय बेनिफ्राय जोंङो माने अगदाबाव एबा अराव अ मोनसे माने दो लानानै बेवहाय जोंङो दैखौ दोननांगौ। दैखौ दोननानै बेवहाय दैखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंनांगौ जायो ओमफ्राय ग्लाब ग्लाब फुदुं जेब्ला ग्लाब ग्लाब जायो अब्ला बे सबायखौ जोंङो माने खुनानै दोननाय सबायखौ जों बेवहाय होनांगौ। आरो बेखौ सबायखौव माने बेवहाय खारै आरि होफानानै एसे गोबाव सम माने
औ
एसे माने जि मिनिट बा दाइन मिनिटसो जोङो बेखौ माने खोबहाबनानै दोननांगौ जाहाथे बे सबाया माने दैजों म गुदुंजों एबा बिदुं मोननानै जाहाथे रुयो आरो। दा बिनिफ्राय जोङो जेब्ला माने जों खोस्लिजों बेखौ एसे एरनानै नाय नांगो नुयो सबाया रुइदिना रुइयाखै होननानै जेब्ला रुयो अब्ला जोङो दालि खाथा माने जब्ला माने सागं जायखौ जों सागं होननानै बुङो बे सागं ज जोङो मान बेखौ माने सागंजों जोङो माबानांगौ आरो एरेग्लिनांगौ जायो। ए एसे गोबाव सम सम जों बेखौ एरग्लिनानै माने एरग्लिनानै जेब्ला सबाया गेब्लेयो अब्ला बे एसे खारै होनांगौ आरो एसे ख खारै होनानै दोनबाय ओमफ्राय बेखौ होफिनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव खौ दसे सम खांथ'नानै गुबुन मोनसे मोनसे दोआव गुबुन मोनसे दोआव माने बे सबायखौ दोन्थ'नांगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बेवहाय माने सारायाव बानलु सामब्राम आरि देनानै जों बेखौ समबाव होफिननांगौ आरो माने बे माने माने रुग्लिनानै ला लाग्रोनाय सबायाइखौ जों बेवहाय होसननांगौ आरो आरो बिनि सिगाङावनो जोङो बे जे जों जा दाउ बेदरजों सबायजोंखौ जों संनो नागिरदों गिबियावनो जों दाउ बेदरखौ जोङो एवथ्रुमनानै लाग्रोनांगोन एसे एवथ्रमनानै लाग्रोनांगौ जोङो दाउ बेदरखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बुथ्रुमनानै लाखांनायनि उनाव सम्भाब होनाय सभायाव जों बेखौ गारसननानै होनांगौ आरो। ओमफ्राय बि बेखौ बेवहाय होसनखांनायनि उनाव एसे गोबाव सम बेखौ खोबहाबनानै दोननांगौ। जाहाथे माने दाउ बेदरनि रसाबो माने सबायजों माने माने गलि माने सबायजों मिक्स जानानै जाहाथे मोजां माने मोनसे रसाव फैयो एबा गोथावनि मोनसे टेस्टाव फैयो बेखौ एसे माने होहाबनानै दोननांगौ आरो बेनिफ्राय एफा एनै जों मस्ला होनो हायो ओमफ्राय बेनि उन मायबो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिसिना माने बोथोरनि समाव जे मोननाय दुदिया खुदिया मैगं बेफोरखौ जोङो माने बिसोरनि माने टेस्टनि थाखाय जोङो होनो हायो आरो नोंथा बे बिदिनो जोङो माने दान्दिसे सम बेखौ होखांनायनि उनाव फुर माने आबुङै माने सबाय सबाय जहल जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
बिनि अनगायैबो सबायाइजों माने दाउजों जानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि माने ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो नोंथांजोंनिथिं ओरैनो आं माने नाफाम ओमफफ्राय बिदिनो माने गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो नाफाम ओमफ्राय माने माने न'आवनो मोननाय माखासे मैगं थाइगं एबा न'आव गामि फोराव मावनाय मैगं थाइगंफोरखौ माने जानाय जायो आरो नोंथां ओरैनो नोंथांमोननिथिं माने बे फोरनि अनगायैबो मा मा मैगंफोरखौ जानाय जायो नोंथां।
लाइ लाइ बोथोराव लाइआनो होआब्लानो नोंथां लाइ लाफा। ओमफाय भिन्दि दासान्दि भिन्दि। फाथो मैथा। दालि बिदिनो जानाय जायो नोंथां।
औ ओ ओमफाय बेफोरनि अनगायैबो ओरैनो नोंथांमोननिथिंजे गोदोनिफ्रायनो ज जाबोबाय थानाय बर'फोरा जाबोबाय थानाय नाफाम ओंख्रिफोरखौ नोंथांमोनहा जागोना जाया।
नाफामखौ आं जायो नोंथां थेवबो नाफामखौ आं बानायनायखो रोङा आरो ना नोंथां। नोंथाङा रोंगोबा एसे फोरमायना
ओम ओ आंबो बि नाफाम बानायनायनि माने खान्थिखौ बांद्राय मिथिनो मोना नोंथां। मिथ माने मिथिनानै सोलोंनानै लाया खै माने गोदोनिफ्रायनो जाबायल' थानाय जादों नोंथां। ओरैनो नोंथांमोननिथिं माने आह ओरैनो जेन'बा दा समाव मा मा ओंख्रिफोर जानाय जायो नोंथां ओरैनो बे बोथोर समाव। मा मा ओंख्रिफोर जानाय जायो।
दा दा जाबाय थानायाथ' नोंथां भिन्दि थास' बिबार ओमफाय उम मैथा जानाय जादो आरो नोंथां। नोंथांमोननिजालाय नोंथां।
उम जोंनिथिंबो बेबायदिनो नोंथां दा सम बोथोराव मोननाय ओंख्रिफोरखौनो जानाय जायो। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि थास' बिबार भिन्दि माने खांख्रिखला। ओमफाय फोरला जिंखा बेफोरखौनो जानाय जायो नोंथां। ओ अ
नोंथां।
औ।
मा फोरला एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
मा ओ फोरलाखौ माने बहल ना मा होनो नोंथां। बेखौ होनो।
अह नोंथां बुजिबाय बहल उम।
औ।
जोंनियाव भल होनाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ।
औ।
अह
बहल होनो ना नोंथां अ जों अ जोंनिथिं फोरला होनो नोंथां।
औ।
ओरैनो नोंथांमोननिथिं माने बाजारफ्राव दा समफ्राव बेफोर मैगंफ्रानो बाजारफ्राव ओंखारो नामा नोंथां।
औ औ नोंथां ओंखारो।
जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओंखारो दा सम बोथोरफ्राव माने बेफोर ओंख्रि फोरानो ओंखारनोमोन नोंथां। ओरैनो ओ नों नोंथांमोनहा जेन'बा बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ न'फ्राव मावो नामा नोंथां।
न'आव मावा नोंथां बाजारफोरनिफ्राय बायनासो जायो नोंथां नोंथांमोननिजोलाय
औ औ
नोंथांमोननि जा
ओ खोनायासै नोंथां
नोंथांमोननि जा बायनानै जायो ना न'आवनो फोनाय जायो नोंथां ना गायनाय जायो
ओम जोंनिथिंथ' माने दा सम बोथोरफ्राव उम माने मानि दा मानि न'आवनो गायनाय माखासे जायो ओमफ्राय न'नि बुस्थुफ्रा जे मैगं ओंख्रिफ्रा थोस्लाबाबा बाजारनिफ्राय बायनांगौ बायनायनि गोनांथि जायो नोंथां दा नोंथां जोंहाबो समा जाया नङा जाबाय नोंथांनि सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां होमबा जों
उम
बेखिनि समखौ जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां उनफ्राव सम मोनोब्ला मोजां सावरायसिगोन
सम होनायनि थाखाङ औ नोंथां दे